हेलौ औ औ खोनादोंं नोंथां
औ आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायलायनो होननानै हरनाय जादोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना नोंथां।
औ लोंथां औ सम दं दासान्दि आङो फ्रियैनो दंथ'यो नोंथां।
बिदिब्ला जोङो गोदोनि हान्थामेला आरो दानि जुगनि हान्थामेला बे आयदानि सायाव सावरायलायनोसै
औ औ नोंथां
बिदिब्ला आङो सावरायनायखौ आवगायग्रोदोनि नङा होमबा।
औ औ बेंटार
गोदोनि हान्था मेला होनोब्लाथ' जोंहा गोदोनि दिनाव हान्थामेलानि अबस्थाया जोबोरै गाज्रिमोन जोंहा। माने दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनोब्ला जोंहा गोजान लामा। हान्थिनानै बा थाबायनानैसो थांनो गोनां जायोमोन माने जोंहा बै समाव लामा सामाफ्राबो थिग नङामोन आरो। गोसो जाबानो जोङो गारि मथर नांगौ होनब्लानो जोङो गारि मथर गाखोनानै थांनो हानाय। राहाया गैयामोन आरो बै समाव। आरो लामाफ्राबो ओरैबायदि गाज्रिमोन माने हाब्रु, दैब्रु, हाखर हाला बेफोरबायदिमोन आरोना गोदोनि दिनाव। माने जों उन्दै उन्दै समाव आरो आरो - हाथाइ बा बाजारफ्राव थांनोब्लाबो जोङो बबेबा दुब्लि बा हाग्राजोंसो बारस' बरस' थांनानै। सौहैनो गोनां जायोमोन आरो जोङो।
औ औ औ
समाव आरोना। आरो दानि दिनावथ' जोङो बुंनांला माने बहाबा थाङोबा। जोङो न'निफ्राय लांगोनायाव ओंखारबानो जोङो गारि मथरखौ मोननो हानाय जाबाय आरो। आथिखालावथ' फ्राय बुंनो थाङोब्ला गावबाव न'खर न'खरावनो। बाइक बा कार दंजोबसै आजिखालि मुथा मुथि बुंनो थाङोब्ला माने गोदोनिफ्राय दानि दिनाव बहुद जौगाबोबाय आरोना। आरो लामा सामाफ्राबो हाब्रु दैब्रु नुनो मोनला जोङो माने बांसिनानो बिदिनो फाक्कानि जाजोबनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो फाक्का नङाब्लाबो बिदिनो अन्थाइ सेरेब होनाय बिदि आरो। दे नोंथाङा गोदोनि आरो दानि हान्था मेलानि सायाव माबाफोर बुंनो सानोब्ला। बुंहरनो हागोन नामा नोंथाङाबो?
औ औ औ जोंथ' मिथिखायो जिहेथु गोदोनि हान्था मेला होनना बुङोब्ला जों बायदिसिना जों गोदोनि समावथ'। बांसिनानो जोङो जों लामा सामाफोरखौबोथ' जोङो नुनो मोनामोन गोदो जेराव जोङो हाग्रा गेजेर गेजेर जोङो। बिदिनो जोङो थाबायनानै एसे थांनायखौ बांसिन नुनाय जायोमोन। आरो लोगोसेनो बायदिसिना मोसौ गारिफोरखौसो नुनो खोनाबायोमोन आरोना जोंङो। जेनेबा नुवाखैबो जोङो बेनिफ्राय जोङो बायदिसि ना सावथुनफोराव जों नुयोमोन आरो जेनेबा दिनैबो जों नुयो सावथुनफोराव। गोदो मोसौ गारिफोरखौसो नुयोमोन बेनिफ्राय थेला नारनाय नुयोमोन बेनिफ्राय बिदिथ' बेलेगखौ जों नुवा नुनो मोनाखै बायदिसिना। मैसोफोरखौबो बाहायो होननाय खोनादोंमोन बायदिसिना।। गराइ बेफोरथ' जोंनि ओनसोलाव गैखाया जानो हागौ गोदो गोदाय। दा जिहेथु गोदोनि समाव बेफोरबायदिसो सोलियोमोन आरो। हान्थामेलाफोरा जेराव जोङो बायदिसिना हाबा हरोब्लाथाय जोङो सासे न'खरनि आइजोखौ हा बा हरोबाथाय जोङो गोदो गोदायथ' थाबायनानैसो दोननो थांनाय नुयोमोन। जेराव जोङो गोबां गोजान गोजान खौ
माने मोनाय मोनायावसो दोनलांलायनायखौ नुनो मोनोमोन जोङो माने जोंनि, ओन्दै ओन्दै। बे समाव इदिनो हेसाग बा माबा मोनसे लाइट लानानै। मोना मोना साइकेलजों। बा ज' ज' थाबायनानै दि दोनलांनायखौ नुनो मोनोमोन आरो जों।
औ औ जोंहा औ औ औ। जोंहा जिहेथु ओ दोनलांनाय मोनसे खान्थि दंखायो जेराव जोङो ओ हाबा जायोब्लाथाय ओ दोनलांखायो नङा होमबा जों ओ खैनाखौ दोनलाङो जाहाथे ओ थांनानै खौ खालामहैनो हायो ओ बर गोदाननि न'वाव
खायसेआथ' ओ गोदोनि समावथ' बांसिनानो बर गोदाननि न'वावनो हाबाया जाखायोमोन नङा होमबा नोंथां
औ-औ हौवा गोदान
औ-औ-औ-औ ओ बिदिनो ओ गोदो गोदायनिफ्राय ओ हान्था मेलाफोरा जोंहा ओ सोलिबोगासिनो दंमोन नाथाय दिनै ओ जोंनि ओ जा बिगियानआथ' जोंहा जौगाखाबायानो बेजों लोगोसे जोंहा ओ दिनै हान्था मेलाफोरा दिनै गोबां जोंहा दावगानायखौ नुनो मोनबाय जेराव ओ नंगौ दिनै जोङो हान्था मेलाफोरखौ ओ दिनै जोङो बानायनानै लानो गोनां जादों मोजाङै बेनि गुबै ओ जाहोनखौबो जोङो
जोङो मानिनानै सोलिनो नांगौ मानो होनना बुङोब्ला दिनै जुदि जोङो ओ जोंनि गेजेराव जौगा जौगाथाइखौ लानानै फैया अब्ला ओ जोंखौ गुबुन ओ हादोरमाफोरा जोंखौ गाग्लोबनायनि जोंहा ओ चान्स दङ मानो होनना बुङोब्ला गोदो गोदाय समाव ब्रिटिशफोराबो फैनानै गाग्लोबलांबाय गोदोनि सम समाव अब्लाथ' जोंहा जेबबो ओ रोंगौथि जोंनि हादोरफोरा जेराव दिनैनि समाव ओ रां रुफा नङाब्लानो जाला दिनै बायदिसिना दिहुनथायानो जा बा बायदिसिना उम जों दिनै सोलोंथायानो जा जाहाथे सोरखारा जुदि मा सोलोंथाइ बिथिङावनो जा बा माबा मोनसे ओ खामानि मावोब्ला जाहाथे सुबुं माहारिया दावगालांनो हायो बिनि थाखाय दिनै एसे थिंबो हान्था मेलाखौ हान्था मेलाखौ मोजां खालामनानै होबाय दिनै लामाफोरखौ बा माब्लाफोर माबाफोर हैनो गोनां जायोब्ला बा बाजारफोराव जुदि माबा माबा माबाफोर दिहुनथाइफोरखौ जुदि हैनो गोनां जायोब्ला दा हान्था मेलानि गेजेरजों मोजां जायो नोंथां जिहेथु जोंहा दिनैनि समाव बायदिसिना गेदेर गेदेर ट्राक ओ दाम्फार आरिजों दिनै मैगंफोरखौबो होयो बा बायदिसिना दिनै ओ गुबुन हादोरमाफोरनिफ्राय लानानै फैनाय आटा सिनि बाय सिना दिहुनथाइफोरखौ दिनै गामि ओनसोलफोरावबो हैबाय बिदिनो
दाबसे रायजोनिफ्राय गुबुन दाबसे रायजोसिम नंगोना इदिनो माइरं बायदिसिना फोरखौबो लाबोयो नङा होमबा ना
औ-औ माइरं बायदिसिनाफोरखौबो दिनैथ' ओ बेफोरखौ बायनानै जानो गोनां जाथारबाय जोंनि ओ मानसिफोराबो ओ जेराव ओ गोबां बिथिंनि ओ रां आरजिनो हादों जे जोंनि सोरखारा बिदिनो ओ जिहेथु बेफोरखौ ओ मोजां खालामनानै हान्था मेलाफोरखौ ओ साप्लायफोरखौ जुदि हरनो हायोब्ला अब्लाना जो जोंनि हादोरानो दावगागोन बिनि थाखायनो दिनै ओ हान थामेला बानायनाया ओ जोबोद मोजां जादों मोजां बानायनाया लोगोसेनो जोङो हान्थामेला होनबाथ' मिथिखायो नोंथां जिहेथु जोंहा उम हा लामा जोंहा दङ जेराव ओ लोगोसेनो जोंहा दै लामा दङ अ' ख्रां लामा दङ दा दिनै फोरदि जोंहा ओ जौगाबाय जों हा लामाजों होनना बुङोबा जोङो बायदिसिना गारि कार बाइक दिनै ओ गोबां ओंखारबाय औ। गोबां जोंहा रां रुफा जोङो बेफोरखौ बायनो हायो।
उम हायो।
औ जोङो हा लामाजों जोङो बायदिसिना जोङो ट्रेन रेलगारि खारनायखौ जों नुनो मोनो जायनि गेजेरजों जोङो ओ गोजान लामाब्लाबो दसेनो जोङो मोनहैनो हायो आरोना औ औ। आरो जोङो ओ एर'प्लेन एर'प्लेनजोंथ' जोङो ओ थाबैनो जों गुबुन हादोरमाफोरावबो थांब्रबनो हायो नोङा होमबा नोंथां? औ औ। खायसेबा ओ आमेरिकाफोर थांनो लुगैयो बा गुबुन जोंनि हादोरमाखौ गारनानै थांनो लुगैयो। गोजान गोजान जायगायाव अब्ला जोङो ओ एर'प्लेनजों जोङो थांनो हायो मोजाङैनो जिहेथु जोंनि हान था मेलाफोराथ' दा ओ जोबोर ओ जौगाबाय दा गुबुन हादोरफ्राथ' गुबुन गुबुन औ औ गुबुन गुबुन दिहुनबाय जिहेतु।
माने सोलोंथाइ बिथिङाबो गोदो माने से गाहायावमोन नालाय दा बोथोरजों लोगोसे सोलोंथाइ जौगाबोबाय हान्थामेला बेबो जौगाबोबाय
औ औ औ।
गोजौ फारसे सफैजोबबाय बुंनो हायो आरोना मथा मथ थि अख्रां फारसे सौफैबाय होननानै बुंनो हायो गोदोनिफ्राय आरो गोदोखौ नायोब्ला।
औ औ औ औ नंगौ जिहेथु ओ गोदो गोदाय नोंथाङा सोलोंथाइनि खोथा बुंदों नंगौ गोदो गोदायथ' जोंहा लामा सामाबो गैयामोन हमनानै ला जुदि ओ लामा गैयियावनो जुदि फैसा थाखा हरनानै जायखि जाया मो बिथिंखौ ओ बा नाजानानै ओ फरायसालिफोर लुयोब्लाबो जोंहा दा एक्सटारनेलफोरा बेवहाय थांनो हानाय नोङामोन नङा होमब्ला नोंथां नाथाय दिनै लामा सामाफोरा दिनै मेलाफोरा मोजां जाबाय जायनि गेजेरजों जोङो जिमान गोजानब्लाबो एक्सटारनेला बेहाथ' कारि आजिखालिथ' गारि मथर थाखायो बेनि गेजेरजों फरायसा सालियाव थांनानै नायथिंहैनाय माबायदि सोलिबाय दङ ओ सोलोंथाइ बिथिङा बा माबायदिहाय इन भाइर'मेना ओ आबहावा बेखौथ' नायनो हायो जेराव जोङो ओ बेनि गेजेरजों जोंनि सोलोंथाइखौ ओ मोजां फारसे दावगानायाव ओ जोबोद मदद जायो जिहेथु ओ जोंहा बेफोरबायदि ओ हान्था मेलानि गेजेरजों जोङो सुबिदाखौ मोननो हायो।
हायो हायो
नंगौ जिहेथु गोदो गोदायाथ' जेरैबायदि जोंहा हान्था मेला दंमोन दिनै गोबां जों सोलायनायखौ नुनो मोनदों। जेराव जोंङो गोदो गोदायनि ओ मोसौ मैसोफोर खौ ओ बाहायनायखौ जों दिनै गारनानै दिनै मानसिफोराथ' गोबां मेलेमजिबि जेराव जोंङो जिब जुनारफोरखौ खस्थ' होआलफासिनो दिनै जोङो गारि मथर दिहुनदों नाथाय जोङो फारसेथिं जुदि जोङो औ गाज्रिबो मानो होनना बुंङोब्ला जोंनि आबहावाखौ ओ जोबोर गाज्रि खालामो बे गारिफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरा। रेलगारिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन
जोंनिसिम फारसे। बे गारि मथरा गाज्रि लाबोयो आरो ना।
औ औ औ गाज्रिबो दं औ।
बेमार आजार जानोबो हानाय चान्स थायो आरोना सुबुं माहारिया बे गारि मथरनि फ्राय ओंखारनाय उखुन्दै खौ जोंङो माने मोनजायोब्ला आरो।
औ औ। ओ बिदिब्लाथ' जोंहा समाबो गैले नोंथां ओ बेखिनियावनो दोन्थ'लायनोसै नामा? औ औ औ औ दे दे नोंथां।